खोनादोंना
हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
ओ आङो ओरैनो दोङो
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं जोंनि बे आबहावा बे आबहावाया गुबुंले जानायनि सोमोन्दै फंनैसो ओ बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हा हागोन ना
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जे जोंनि बे आबहावा बेयो माबोरै गुबुंले जागासिनो दङ
ओ आबहावा गुबुंनायनि जाहोनानो जादों जादों जोङो ओ ओ जानला मोनलायै गारलाबायनानै दोननाय आरो गारि मटरस सालायनायनि बिबाङा जोबोरैनो बांगासिनो दङ
औ
बेनि अनगायैबो कलकारखाना आरो गोदिर गोेदेर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैआबो जोंनि आबहावाखौ जोबोरैनो गुबुंले खालामो
औ थारैनो नोंगौ
बेनि अनगायैबो ओ जोङो आबहावाखौ फोसाबनोब्ला ओ
ओरैनो प्लास्टिक मुवा बेसादफोरखौ जानला मेला गारालासिनो डास्टबिनाव दोननानै बा जोङो गाव गावनो बुजिलायनानै जागाफोरखौ मोजाङै दोननो थाखाय जि एसे गाज्रि मुवा नुदों बेखौ मोनसे जायगायाव थुबुर दोननानै आबहावाखौ गुबुंनायनिफ्राय मोजां लामायाव लाबोनो हायो
औ थारायनो नंगौ
नोंथाङाबो आबहावा गुबुंनायनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि जे दा आबहावा गुबुंले जानाय बेयावहाय ओ जोंनि सुबुंफोराहाय नाङा फाङा जानला मेनला गाज्रि मुवा बेसादफोरखौहाय जानानै बा लोंनानैहाय बिफोरनि पेकेट बा प्लास्टिक बथल बेफोरखौहाय जेरैमरैनो गारनानै दोनो बेफोर गारनानै दोननाय प्लास्टिकफोराथ' सेवा नालाय नोंथां प्लाक नि बथल बा प्ला थिगफोरा सेवा नालाय बेफोरो जोंनि आबौ हौवा गुबुंले खालामो आरो नोंथां बेफोर प्लाटिक फोरखौ जोङो मोजाङै कनथुमनानै मोनसे जायगायाव नो दोनो बाथाइ ओ जोङो बेखौ सावनो हायो बे बेखौ सावोब्ला जोंनि आबहावा गुबदुंले जानायाबो एसे खमायगोन।
औ
औ बिनिफ्राय ओ जोंनि सुबुंफोराहाय ओ न'खरावहाय मायाबा मोनसे जिबबा जुनार थैयोब्लाथाय बेखौ जेरै मेरैनो गारनानै दोनो बेयो गारनानै दोननाय ओ जिब जुनार फोराहाय सेवनानै जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामो बेखौ जोङो नाङा फाङायै गारनानै दोना लाबसिनो जोङो बेखौ फबनानै दोनोबा बेयो जोंनिओ आबहावा गुबुंले जानाया खमायगोन आरो
औ नोंथां
बेनिफ्रायहाय जोंनि ओ बर'नि जोंनि सुबुंफोराहाय ओ दंफां दाननाय दं फां दान्ननायावबो जोंनि आब हावाया गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो बे दंफाङा मानो होनबा जोंनो अक्सिजेन गेस होयो आरो जोंनि कार्बनडाइअक्साइदखौहाय बे दंफाङाहाय सोबनानै लायो बिनिथाखाय बं फां दानोब्लाबो जोंनि आब'हावाया गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो बे बंफांखौ जोङो दानोब्लाथाय ओ फांसे बंफां दानोब्लाथाय जोङो ओ जौसे जौसेथा बं बंफां नङाब्ला जिथा बं बिफां दि गायना दोनोब्ला जोंनि आब'हावाया गोबां गुबुंले जानायनिफ्राय ओ गोबां मोजाङाव फैनो हागोन आरो आं बेखौ सानो नोंथां औ बिनिफ्राय ओ जोङोहाय ओ बिफां लाइफां फोरनि ओ रोदा बा बिलाइफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां मुलिफोरबो मोननो हायो जोङो बंफां लाइफांखौ मोजाङै दाननानै मोजाङै गायना होफिनोब्ला जोंनि थाखायनो जोबोर मोजां आरो।
औ नोंथां
ओ दानि दानि दाथ' नुनो मोनदों जोङो दैफोरावबो गोबां गाज्रि मुवा बेसाद ओ गारनानै हरो। प्ला तिगानो जा बथलानो जा बा जिब जुनार थैनायानो जा बेयावबो जोंनि ओ दै जा दै दै नङाब्लाथ' जों थांनानै थानो हाया नालाय नों
औ नोंथां
औ दैया जोंनि गोनांथार आरो जोंनि थाखाय ओ बेयावबो जोंनि दैयाबो गोबां गुबुंले जायो बा जों बे दैखौहाय ओ लोङोब्लाथाय जोंहा गोबां बेमार आजार जायो।
बेनिफ्राय जोङो बे दैखौहा बे दैखौहाय मोजाङै गोग्गो लाखिनो थाखाय जों बेवहाय गारहरनाय गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ न'आवनो गारबोआलासिनो न'आवनो बबेबा खनासे जायगायावहाय जमायै दोननानै सावनानै बा फबनानै दोनोब्ला जोंनि दैयाबो गोग्गोयै थागोन होननानै आं बेखौ सानो आरो नों
औ थारैनो नोंथां
दा नोंथाङाहाय ओ आं दानिसो बुंलांनाय बायदि ओ बिब्दिनो सानो ना गुबुन सानो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदि खामनानै दोनोब्ला मोजां जायो होननानै आंबो सानो मानो होनोब्ला जोङो दैया बोरै गुबुं होननानै बुङोब्ला ओ गाज्रि मैलाफोरखौ जुदि लेथेर फेथेर गारनानै दोनोब्ला बेफोर गाज्रि मुवाया अखा हायोब्ला बे अखा हादैजों बोहैलांनानै दै दैमा दैसाफोराव ग लैहैयो बेनि उनावहाय लैथोफोराव थांनानै बेफोरो गाज्रि मैलाफोरा जमा जाहैयो।
औ नंगौ थारैनो।
बेफोर बायदिनो हाफोरखौबो गुबुं होयो। जुदि जोङो गावसोरनो साखोन सिखोनै साखोन सिखोनै खामानिफोरखौ मावोब्ला गाव गावजों गाव बुजिलायनानै। बिदिब्ला जोंनि आबहावायाबो गेब्रेंनाय नङा। आरो दा आथि आथिखालाव नु बांसिनैनो नुनो मोनदों दि ओ सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जानानै प्लास्टिक दिस बेफोर बायदि मुवा बेसादफोरखौ ओरैनो लेथेर फोथेर गारनाय प्लास्टिकनि बथल बेफोर बायदिफोरखौ लेथेर फेथेर गारनाय खो नुनो मोन्दों। ओ बेफोर बायदि बहाबाफोर बिदि जमायै लावखार ओंखाम जानो थाङोब्ला जाखांनानै प्लास्टिक मोनसे गिदिराव सोनानै डास्टबिनफोराव गारनानै दोनोब्ला आरो नङाब्लाबो सावनानै होयोब्ला जों बेनिफ्रायबो मोजां जों बेफोर बायदिनो मोजां खामानिखौ मावनो हागोन। औ बेनि अनगायैबो गारि मथ मटर सालायनाय गारि मटर सालायनायाव जुदि गारि गारिखौ लेथ्रा उखुन्दै ओंखार-ओंखारब्लाबो सलाय-सलायथाबबाय थायोब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दैआ बो जोंनि बारहावाखौ जोबोरैनो मैला खालामो।
औ नंगौ।
मानो होननानै बुङोब्ला बे ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै आरो बै कारखाना दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गाज्रि उखुन्दैफोरा थांनानै अख्रां सायाव एसिद एसिड जानानै थाहैयो। बेफोर बायदिनो समजों लोगोसे एसिड अखा जानानै जोंनि जोंनि हालामाव हानानै बिफां लाइफांफोरखौबो गोबां खामख' होयो। आरो हाग्रा हाग्राफोरखौबो खामलाब होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
ओं, ओ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय जे आबादफोरावबो गोहोम गोग्लैयो होननानै। नंगौ गोदोनि दिनाव जोङो आबादखौ ओ उमह रासायनारि हासा हासार होआलाबसिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासारफोरखौ होयोमोन। होनानै जोंनि आबादा मोजां जायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो। बिनिफ्राय दा जोङो नुनो मोनबाय मा रासायनारि हासार होयो। बेयावबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो जोंनि हाया जा आबाद मावग्रा हा बेबो गाज्रि जानो हमलाङो आरो।
औ।
औ बिनिफ्राय ओ बिब्दिनो जोङो दा नुनो मोनदों आबादफोरा जोंनि फोथारावहाय जाबांनो हमला बेयाव जोङो दैमा फोरनिफ्राय बोहैलांनानै थाहैनाय गोबां ओ गाज्रि मुवा बेसाद जेरै प्लास्टिक बथल बेफोरबायदियानो जोंनि बे हाखौ हाखौहाय फोथार खौहाय गाज्रि खालामो आरो बिनि थाख जोङो गासिबो सुबुंफोरा ओ खौसेयैनो ओ जोंनि खहा जानाय खौ साननानैहाय जोंनि मोजांनि थाखाय बेफोरबायदि मुवा बेसाद प्लास्टिकफोरखौहाय जोङो गार'वालाबासिनो न'आव नो मोजाङै जमा खनथुमनानै बा मोजाङै बुथुमनानै सावोब्ला जोंनि बे आबहावा गुबुंले जानायजों लोगोसे जोंनि बे आबाद आबाद फोथारा फोथाराबो मो-मोजाङै थागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
ओं। बिनिफ्रायहाय जोंहा दंफां दाननाय हबोब खमायोब्ला। जोंनि आब' हौवाबा जोंनाव बेमार आजार जानाय बेफोरबो खमायलांगोन आरो बेखौ आं सानो आरो। औ नों बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे आब'हावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां। नोंथांजो नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां मोनथियै गोबां बाथ्राफोरखौनो मोनथिनानै मोनबाय। जोबोर गोजोननाय थाबाय एसेनोसै।
औ नोंथां।